हेल' हेल' नोंथां।
खोनादों दे बुं। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खबर मोजां?
खबराथ' मोजाङानो नोंथां दासानदि। औ। थ बेयाव फैसै ओमबा नोंथां।
टपिकआव फैनोसै होनबा।
औ थ बेखौ। गेलेलासो नोंथां गेलेनायनि बागै सावरायनोसो दिनै।
गेलेनायनि बागैना दे जायो दे।
फ्रि टाइमाव मा खालामजांदों अब्ला बिदिबा बुंग्रोदो दे
फ्रि टाइमाव आंथ' ओरैनो बिदिनो माबा गेम गेलेनानै मोजां मोनो गेम ओमफ्राय जेनेबा होनबाबो फुटबलफोरखौ बाराद्राय गेलेयो आरोना।
अ नोंथाङा माखौ गेलेयो जेनेबा ओरैनो भिदिअ गेमबा ओरैनो? गेमस्रा सानस्रा गेम गेम होन्दों नोंथाङादि?
अ गेम सरासनस्रायैथ' माबाखौ मा होनो। गेलेनायाथ' फ्रिपायार गेलेयो।
अ भिडिअ' गेम होनबा ना नोंथां?
ओ भिदिअ गेम गेलेयो आरोना फ्रि टाइमाव आङो।
मोजांना नोंथां ओरैनो?
मोजाङा मोजाङानो गेलेनो दा मोजां नाङो समबो खारो नालाय।
नोंथाङा फुटबलफोरनि सोमोन्दै मिथिया नामा नोंथाङा फुटबलफोरनि सोमोन्दै मिथिया? फुटबल गेलेनायनि सोमोन्दै मिथिया नामा?
मोनथियो नोंथां।
औ बिदिब्ला एसे फुटबल गेलेनायनि रुल्सफोरखौ बुंनो नागिरोना नोंथाङा माने नेमखान्थिफोरखौ मा माब बोरैबा माबा जायो इ जे हे माबा माबि हे बेफोर। पेट जायोना पउल अफसाइद बेफोरखौ बुंनांगोन नामा नोंथाङा?
एसे मा मोनो। थ' मोनथियो, आं मोनथिनायखिनिखौ बुंनोसै नोंथांसिम। औ उम उम गे फुटबल गेलेनायावथ' ओरैनो गेलेनायाथ' जेनोबा गेलेग्राफोरा एगारजन थायो।
औ नोंथां औ।
उम सासेयाथ' गलकिपार थाखाबाय नालाय।
औ थाखागोन।
साइदआ उम डिफेन्साथ' साथाम थायोदां दै आंनि आन्दाजाव ओमफ्राय माने गेजेराव सायड ओ सासे डिफेन्डार ओ गे डिफेन्डार ओमफ्राय सा राइट डिफेन्डार ओमफ्राय लेफ्ट डिफेन्डार सा थायो।
औ मेन बिगि साइड बिगिनिया नोंथां?
अ अ बे ओं
औ औ मिथिगौ दे। आरोबाव?
आरोबाव बिदिनो गेलेनायफोरावबा ओ जेनोबा आथिंफोरखौ मा खरसिम थिखोनो मोना।
औ औ।
फा इ इखौ थिखोबाथायखौ इखौ फावल लायो।
औ।
ओं ओमफ्राय जेनोबा आ आखायाव फोनांबाथाय हेन‌ जा खायो नालाय। गल एण्ड गल के ओ उम ओमफ्राय गलकिपाराबो गावनि बे बे बक्सखौ मा होनोमोनथाय नोंथां?
बेखौ बक्सआ होनोन नोंथां बेखौ जिखुनु जाया बक्सआ होनो।
उम गलकिपाराबो जेनोबा बक्स नि सिङाव थाबासो हमनो हायो नालाय बाहेरायाव थांबाथ हमनो बे बक्सनि बायजोआव थांबाथ हमनो हाला हेन जायो गलकिपारनाबो। उम बिदि गलकिपारा हेन जाबा बिदियाव प्लेनटिक ना मा होनो बेखौ जोनो मोनो आरोना खेबसे। औ। ओमफाय बिदिनो गलकिपार हमनानै माबा ओ सोरबा जोयोबा गलकिपाराव गलकिपारा हमथानानै गलकिनि एसे साइदखो गलकिनि साइडखो थांबाथाय कर्नाल ना मा होनो कर्नाल जोनो मोनो आरो। ओमफाय आरो गलखिनिजे ओ हमथानायाव जुदि गलखिनि साजों बारलाङो होनबाथ' बेखौथ' करर्नाल नङा बेखौ करर्नाल हमा आरोना माने गलखिनि एसे साइद साइदथिं माने हमजानानै जोथोन लांबाथाय बेलेगफोरजोंबो थांबा नांनानै जोखार जाना थांबाथाय माने करर्नाल जायो आरोना।
औ माने बै गलकिपार पार्टिया माने आथिङाव नांलांबायथाय आरोना नों
अ ओं गल ओं एयो ओं। बेनो आरो ओमफ्राय आरो ओ बेलेगा जो ओं जुदि इनि ओ अपनेन्ट पार्टिआ जेनोबा इनि एगैन्स्ट पार्टिआ जोबाथ‌' बे आउट थांखाबाय ना थाय जायनि फाराव दं इथिं इसोर गावसोरनि टिमा जोनायफोरना आरोना। जेनोबा इथिं इथिं थांबाथाय करनाल जायो आरो। गलखिनि बेफाराव बेफाराव थांबा आरोना। ओमफ्राय आरो सिमा थाखायो नालाय फुटबल गेलेनायनि मोनसे बायजो बेनि सिमा थाखायो इथिं इथिं सेन्टार इयाव फास गेलेनायाव सेन्टारनि फ्राय स्टार्ट खालामाय नालाय दा ओमफाय बिदिनो आरोना बक्सनि बा गेम बे फुटबल जोनायनि माबायावथ' माबा थायो नालाय मा होनो बक्स थाजोबखायो नालाय बक्सनि बाहेरायाव थांबा आउट जायो आरो ना
औ औ
ओमफाय नोंथाङालाय मा गेलेना मोजां मोनो
बल फुटबल बेफोरखौनो गेलेना मोजां मोनो आरो नोंथां
भलिबल फुटबल आरो ना
औ औ
फुटबलनिखौथ' जों मिथिखाबाय नालाय थे ओमफ्राय नोंथाङा भलिबलनिखो इसे आंनो फोरमायना होदो गेले बोरै गेलेयो मा खालामो
भलिबल ना मोनसे टिमावहाय ओरै सयजोन सयजोन थायो गासै माने मोनसे हान्जाव आरो ना गासै गासै प्लेयारस होनबा गासै मोननै टिमजों ओरैनो बार'जन जाहैगोन मोनसे हान्जायाव
ओं ओं नंगौ नंगौ
अ बेनि नेम नेमफोराथ' जाबाय मोननै रोखोम दं साइद बल
उम
टेनिस दं आरो मोनसे टेनिसाव माने आथिं आखाइ फोनांनो हायो आरो गासिबो आखाइजों दं आरो आइथिं फैनांनो हायो आरो बेयाव ओरै साइदाव जाबाय इना एसे रुल्सआ बेलेग आं बेखौ बारा मिथि आथिङा जिखुनदिया आथिं फोनांनोमोना आरो साइदआव
ओं
माने बेना जाया रुटिन सोलायबाय थायो आरो माने बुग्राफोरना रुटेसन सोलायबाय थायो
रटेसन सोलायबाय था फिथाय आरोना औ।
गेमाहाय ओरो मोनसे हान्जायाव जेनेबा हमना ला पसिस पइन्ट मार गेम जायो बेयावथ' पसिस पइन्ट माने जाय मोनसे हानजा पसिस बार पइन्ट लानो हाबानो गेम जाबाय ओरैहाय।
ओं नंगौ।
ओमफ्रायाव माखासे दिउस थागोन। बै लास बल जेब्ला लास जाबायब्ला बै लास्ट दिउस सालायबाय आरो।
उम उम बलि उम हारे भलिबल गेलेनायावथ' माबा थायोना रिसिभ खालामग्राबो थायो।
औ रिसिभार बे एसे मोजां जानांगोन रिसिभआव फैनांगोनबोला एसे रिसिभा मोजां होनबानो मोजां जाया रिसिभा एसे लाखिनो हायाबानो से गेमा माबा जानो नागेरो
औ औ रिसिभ सासेया रिसिभ खाम नाय लोगो लोगो सासेया बनायनांगौ दां ना?
औ बै गेजेराव थाग्राया बानायना होयो।
ओ इसास जिं जिं सानैना सोरबा सासेया बुसिगोन आरोना।
औ जिखुनु सासेया बुसिगोन आरो इखौ। खौ आं बारा मिथिजोबा आरैनो नाम बायाव नेट मोन नालाय बै बेयाव हमना ला आं गेलदोंबाबो आंनि पार्टिया नेेनांबाथाय आं पइन्ट मोनला आरो बै माखासे मोनसि आरोबाव लाइन क्रस दं माखासे
ओं
आइथिं आखाइ बारलायनो मोना आन क्रस जाहैयो औ बला बक्सनि बाहेराव गोलैनो मोना आवट। ताङो।
आउट थाङो आरो ना? मा होनोथाय बक्सिं ओं ओं।
जानला मानला दाबो
ओं उम।
आरो माखासे बोरैबा बुबा बोरै औ बोरैबा बुबा आरो हल्डिं जायो आरो हल्डिं बल।
उम बे आखाइजों ओरै हमना थिखोनाय बायदि रोजाबा हल्दिं
औ बेखौ हल्डिं बल होननाय जा सो आरो।
हा थ' एगे माबा माने एगेन्सट पार्टिकआ पइन्ट मोनो दां।
औ पइन्ट मोनसिगोन बे बेलेगा।
उम
बेखिनिया आंनि रुल मिन्थिनायफ्राथ' माखासे दंबावो खोमा आं बारा थिजोबा नालाय थो
उम नोंगौ।
नोंथाङा बबावबाफोर फुटबल गेलेफेरबाय नामा ओरैनो
ओरै आं थ' मेस्टखौथ' गेलेनायालाय गेलेयाखै दै। ओरैनो जेनेबा गामिफोराव गेलेदों एसे एनै।
नोंथां खोनासंलाय।
ओ दे बुंलाय नोंथां।
टाइम दं नामा फुटबल गेलेनायाव ओरैनो टाइम टेबोल मेटसफोराव ना टाइम टेबोल दंखोमादां ना नोंथां?
ओ फुटबल गेलेनायावथ' ओरैनो जों गेलेनायाव टाइमथ' होयो होननायालाय माने ओ टाइम होयो दे होनायालाय टाइमनि सायाव आरो ना इबो। माने टाइम होयो ओमफाय माबा थायो आरो ना गेप्स टाइम थायो जिर'नि टाइम थायो ओमफाय उनाव जा आरो गेलेफिनो। बे सम बे समनि गेजेराव जाइआ बांसिन गल सोनो हायो बिसोरनो देरहागोन आरो जेनेबा।
द्र द्र जाबा टाइम बेखार जायो नामा नोंथां?
ओ द्र द्र जाबा ओ सोलायनो हायाबाथाय टाइम बेेकार जोयो जोनायालाय।
औ औ एसे मिन्थिगौ आं। फोरखौ माने
ओ मिन्थियो ना?
औ एसे मिथिगौ माने एसे गेलेनाय गेलेनायथो आंबो।
ओ गेलेनांगौ इफोरखौ गेलेबाबो गावनि हेल्थनि थाखाय मोजां ना साइस्थ'फोरा मोजां जायो, एक्स ओम देहाफोरा थाजिम थायोना मोजां आरो गेलेनाया।
बिदिनो राफोद जायो देहाफोरा औ औ उम ओरैनो थास्लायस्लाय आरो माने बेकार टाइमफ्राव सो आरोना। खामानि गोनांफ्राव नङा दसेल'लाय आरो बेलासियावलाय।
औ
मोजां आरो माने गेलेनो हाबा।
उम मोजांथ' आरो।
आरोबाव नोंथां इदिनो बायदिसिना गेमफोरनि बागै
गेम फोरनि बागै ओ नोंथाङालाय आरो माबाफोर गेम गेलेफेरबाय?
गेलेनायाथ' आं ओरैनो गामिफोराव माला सम लानानै बोथोरबा बोथोर क्रिकेट गेलेयो आरो क्रिकेट।
क्रिकेट अ क्रिकेटखो मोनदों आंबो एसे गेलेनो मोन्नायालाय। उम
क्रिकेटआवबो माखासे नेम दं क्रिकेट, क्रिकेटनिखौथ' आं बारा मिथिया अबाबो मिनथियो माखासेयाव ओरै हमना ला जेनेबा जा बेटार बाना ओय बुग्रााखो होगोनदे आं बुग्राया जेनेबा हमना ला बिनि बेट दा हमना ला स्थामाव नांबाय अब्ला बे आउट जाबाय आ थारमाने
आ बै इस्टामाव आरो ना खुन्थियाव नांबा अ।
आरो बे बलार बलाराबो बे खुुबैग्राया जेनेबा हमना ला बला जेनेबा इनि स्थामाव नांबाय बि स्थामाव थांबाय आरो।
बिदिनो इयाव हमना ला जों मोनसे हानजायाव हमना ला जेसेबांबा हमना ला मोनसे हानजायाव पइन्टखौ माबा लांना दोनहैबाय आरो हमना ला थार्टिफाइभसो लांना दोनहैबाय माने होमब्ला बै मोनसे हान्जाया इदिनो थार्ट पयेन लांबानो देरहालायबाय आरो नोंथां।
आ इदि आरोना?
औ ओमफाय इयाव राना थागोन सिक्स रान थागोन फर रान थागोन आरो अफार बलाथ' सिक्स थागोन अफारा।
उम। आ सिक्स थायो आरोना अ।
ओ सिक्स बल खुबैनो मोनगोन, अ सिक्स बल खालामनो मोनगोन। सासेन वाइदबो थाङो इखौथ' लाफाया जाहैबाय। हवाइद
ओ इखौथ' लाफा लाना? उम
जासिगोन होनबा नोंथांदिबा अ दे